हेल नोंथां अ खोनादों ना नोंथां नोंथांनि आवाजखौ लासै खोनादों नोंथां अ नोंथांखौ बारा खोना फैयाखै आङो बिदिब्ला दिनै बर'फोरनि आबाद मावनानै रां खामायनानै न'खर सालायनायनि सायाव रायज्लायनोसै नामा नोंथां औ औ नोंथाङा जागायग्रोदो नामा
औ
बर'फोरनि आबाद मावनानै जानाय होनोब्लाथ' रां आरजिनाय होनोबाथ' गोबां दं जेरै फाथो आबाद
औ
माइ गायनाय आबाद मावो आलु गायनाय आबाद मावो सबाइ आबाद मावो
नंगौ नोंथां औ
द ओमफ्राय लोगोसे दानि जुगाव बांसिन बिंफांखौबो मावनाय नुनो मोनसै आरोखि
औ नोंथां
द आं फाथोखौनो औ औ फाथो आबादखौनो बुंग्रोसै सिगां फाथो पाथ ममोन एनो हाथ'खौबो आबाद मावनायनि सिगां सिगां हाखौ हालेवग्रा हालेवग्रोना लासै मोजांनो खोनादों ना औ औ बेखौ औ औ औ फाथोखौ आबाद मावनायनि सिगां सिगांनो नैबे दैजां माइ गायनायनि सिगांनो मावनाय जायो होनदों बेखौबो बांसिनानो सिगां हालौ देहाखौ मोजां ह' हाख' हाथखौ मोजां हाग्राखौ एसे गारसै नायबै ना बाजारनिफ्राय लाबोनाय फाथो बेगरखौ खुबैनोसै। खुबैनानै जेब्ला ओ खुबैनानै जेब्ला एसे अख अखा हायो अब्ला माने बै जेखौ ओब खुबैनाय फाथो गोब बे मोजां एसे गोरलै गोरलै खिलिजेननो हमसै आरोखि गिबियावनो औ औ जेब्ला बेखौ आबादखौ माइजों समान समान मावफानाय जायो जोंनि जायगाजों बांसिनानो।
नंगौ नोंथां।
औ औ जेब्ला रज'नानै जेब्ला देरो जेब्ला बिदिनो माइ गायखांजोबनानै बेखौ हानो मोननाय जायो आरोखि
नंगौ नंगौ नोंथां।
औ हानो हानानै हाखांनायनि उनावहाय जाम्फै बा फुख्रि बा बबेबा मोनसे जायगायाव बोहैनाय दै गोनांफ्राव बेफोरखौ सोमनानै दोननाय जायो। आरोखि
औ नोंथां औ
सोमनायाबो गोबां फसिस दं। जेरै फालथा थुनानै सो लारि-लारि दोननानै फोजाखौ उ-उ-उवाब बेखौ आराम खामिसैनानै बेखौ लारि-लारि खेब माबानाय जायो आरोखि खाजाबनाय जायो।
औ नोंथां औ-औ।
औ-औ खाजाबनानै बिनि उनावहाय ओ सोरबा-सोरबा माइ जिगाब होना माइ जिगाबखौ होबाय। सा बिदिनो हाग्रा बंग्रा बेफोरखौबो होजायो। जेबो नङा औ बिनि उनावहा फाय बे जेरै जेरैबा माइ जिगाबफ्रा होनायफ्रा बे जाबोर जाबार होसनानै दोननायफ्रा दैजों बोहैखारलाङैनि बिनि अ अन्थाइ बा माबा मोनसे साफ्रा हानि साफ्रा जावफानानै बेखौ फिसिनाय जायो खायसे-खायसे खायसे-खायसे थालिर फिफांखौबो होसन होयो आरोखि
औ नोंथां औ।
बिदि
औ
बिस बिदिनो बिस दिन बा थ्रिस दिन बा पयथ्रिस दिन लायो आरोखि। जेब्ला बे माने सोमना दोननाय फाथोआ गुरै जानानै सुनो थाखाय आरोखि। जेब्लाबा बे फाथोआ गुरै जायो। अब्ला जों बेखौ सुनाय जायो आरोखि।
औ नोंथां
सुनाय माने बे फाथो बे बेजेखौ माने बै फाथो सेरनायनिफ्राय आलदा खालामनानै आलदा खालामनाय जायो। उम जेब्ला बिफां बिदिनो सुनानै बिदिनो फाथो सेरनाखौ आलदा लामसै।
औ।
बिदिनो फाथो बेजेखौ आलदा लामनाय जायो आरोखि।
नंगौ नोथां नोंगौ।
बिदिनो। जेब्ला फाथो बिजेया रानो राननानै बे खाथि खालानि लकालफ्रावहाय फानोसै महन हिसाब फानो फाननाय जायो बांसिनानो औ फाननानै बेजोंनो जोंनि बर'फ्रा अनेक रां आरजियो आरोखि जोंनि गामि ओनसोलाव औ लोगोसे फाथो सेरनाखौबो फाननानै गोबां रां आरजिनो हायो बे दानि बाजारावहाय फाथो सेरनानि दामा बिस थाखाानि गाहयाव नंला बिफोरनो बेजों बिराद औ रां आरजिनो हायो आरोखि गामि ओनसोलाव औ दा नोंथांमोननिजों बबे आबादखौ बांसिन मावनाय जायो
नंगौ नोंथां नंगौ जोंनियावहाय माइखौ बांसिन आब मावनाय जायो आरो माइखौ जों माइखौ नुनो मोनो ओमफ्राय जोङो जुखाम‌ खौबो नुनो मोनो आरो जुखामनि मावनायखौबो औ जुखामखौ जेरैहाय माने फार्स्टावहाय जोङो हालौवग्रोनानै लानाय खौ नुयो आरो माने हाग्रा खिलियैनि थाखाय हाग्रा खिलियैनि थाखाय जोंङो बेखौ माबाग्रोनानै लायो ओ हालोवग्रोनानै बिनि उनावहाय जोंङो जुखामखौहाय गुदुं खालाम खालाम माने एस मोनसे दुरुं बोनानै सिन खालामनानै जाहाथे बार्ख बुरख्ल जाया लाइना होननानै जोंङो माने बहाय औ फोनाय जायो आरो गरनै गरनै गरसे गरसे बि बिदि होनानै होनाय जायो आरो औ बिनि उनाव एसे देरहांबाथाय बे समाव हाग्रा जाफिननो नागिरोना नोंथां बै समाव जों हाग्राखौ दांनानै होनाय खो नुनो मोनो आरो
ओ आदसा औ औ औ औ
बेनि उनावहाय एसे देरनानै देरथारखासिगोन बे समावथ देरथारनायनि उनावहाय जुखामखो हनायखो जों नुसिगोन आरो हनाय होनो जों जुखाम खानाय जेनेबा जुखाम हनाय औ औ औ बेखौ लानानै थांनानै फानहैनानै गोबां रां आरजिनाय जों नुनो मोनो आरो बेखौ मोननै रोखोमनि फानो सोरबा सोरबाया दडाइरेक्ट फानहरो ओमफाय सोरबा सोरबाया फिफाङावनो फोमोननानै राहोथारनानै बेखौहाय जुखामखौ जुखाम बेगरखौ बखनानै ओमफाय मिलाव लांनानै जुखाम खौ माबा खालामनाय आथा बायदि जेरैहाय पाउदार बानायनाय जायो आरो मिलाव लांनानै ओमफाय रुटि जानो बेबो जोबोद मोजां मानसिफ्रा बिदिबो सोरबा सोरबा फानो आरो जायफोरा माने फुरा मार्केट आवहाय जायगा लानो हाबाय बिसोर बि दि फानो आरो नोंथां
औ औ औ
औ बिदि फाननो मोनो ओमफाय जोंहा जेनेबा आबाद होनोबा जोगोनाराबो मोनसे बिराद गिदिर आबाद होनजागोन जोंनि साइदावहाय ओ ओ दानियावहाय जोगोनारखौ जोंङो जोंनि माबा बेवहाय मोना फाना आरो बारा ल' खेलावहाय बांसिनो आलदा जायगायाव हर नाय जायो औ माने ओरैबायदि मेसेङावहाय आबाद खालामो गोला गोजां बोथोराव गायो बे गोलोम बोथोर गोजां बोथोर मोननैयावबो गायो ओमफाय जों गोजां बोथो औ गोजां बोथोरनिखौ ओ गायखांनानै जेब्ला फि थाइया थायो थायखांनायनि उनावहाय ओ गारि बिसोरो था टा मबाइल लानानै ओरै नगाव दिपु नागालेण्ड वाद बेफोरथिंहाय गुवाहाटिफोरावहाय साप्लाय हरो आरो मानसिफ्रा बुरजा बुरजा गायो नालाय न थां बियो माने जथेस्थ' माने रां खामायनो हायो आरो जोगोनादजोंबो बेखौ आं नुनो मोन्दों आरो जोंनिथिंजा। उम ओमफाय मेनाथ' जोंहा माइयानो जाखाबाय माइखौबो सोरबा सोरबा खोथियाखौ फानना औ खोथिया फाननो हायो बे खोथिया फानोबा बेयावबो खामायनो हायो आरो औ औ आरो सोरबा सोरबाया माने खोथियाखौनो फाननो होननानैबो गा फोखायो नोंथां बेबायदि
औ फोखायो नंगौ नंगौ
औ औ ओमफाय आरो ओरै माइ फैनानै माइखौ फानसैलै औ नामफोराथ' जोंनियाव सब बम्लं गया, रन्जित बेफोरखौनो गायनाय जायो। औ नोंसां मिथिं माइखौ मारै गायो? जेनेबा मा मा माइखौ गायो ओरैनो? औ
गायबाय जोसा गायबाय, माइब्रा गायबाय बिदिनो औ बेफोरखौ बांसिन गायनाय जायो आरोखि
औ औ औ नोंथां औ
जे रनजित जोसा होनबाथ' बेनो फेमाससिन जाहैबाय
औ औ औ औ औ औ
नोंथांमोननिजों जोसाखौ बेसिबां बांसिन बबे माइखौ बांसिन गायनाय जायो ओरैनो जोसा ना रनजित बबे माइ
रनजित गया ओमफ्राय सु सब बमब्लं होनो मोनसे सब बमब्लं बेफोरखौ बांसिन गायनाय जायो आरो ओमफ्राय दा गोदानाव फैदों माबा ब्लेक राइसनो गोसो म माइरं ना मा होन्दों नोंथां गोसोम माइ नामा औ बेखौबो दा सोरबा सोरबा गायसै आरो आरो बिथोबिराद गोसा होननानै खोनादों आङो बेखौहाय बिराद दाम गोसा होननानै ओंखाय
औ नोंगौ दा खोनादों
खोनादो ना नोंथां? खोनादों ना औ बेफोर ब्लेक राइस गायनानैबो मेल्ला खामायनो हायो आरो मानसिफ्रा बिदिखौहोन्दों आरो औ ओरैनो आबादजाव आबादाव नोंथांमोनथिं मा मा मावो? औ ओरैनो बे माइ
औ जोंनि जोंनिजोंबो फा थो थाबाय माइखौबो मावनाय जायो जुखामखौबो माइन मावनाय जायो आलुखौबो मावनाय जायो लोगोसे नैबे स माबा बेसर मेसें बोथोराव बांसिन बेस र मावनाय जायो जोंनि जायगायावहाय औ माइखौ खम गामावनाय बे-बेसर आम फाय बिदिनो हानि सबाय बिदिनो सिब बिं थाबाय बिदिनो बायदि बायदि आबाद मावनाय जायो आरो जोंनि जायगायावहाय।
नोंगौ नोंथां नोंगौ नोंगौ।
औ बेफोरखौहाय लोगोसे
औ।
ओ बेसरखौ माव बांसिन मावो। बेसोरबो माने बोथोरखौ नायनानै मावो आरोखि बांसिन। सोरनिबा हायाव बेसर जाला ओ बियो जुखाम मावसै। सोरनिबा हायाव अ सबाय जाला बियो बेसर मावसै औ सोरनिबा हायाव बेसर जाला बे आलु गायसै। थै बेबायदि खालामो आरोखि बांसिनानो जायनाव इरिगेसननि थाखाय थो मोजां जायगा आरोखि बेफोरो मेसें बोथोरावबो माइ गायो आरोखि औ मोजां दै गोनां जायगाफोराव औ। दैनि थाखाय जगार
औ औ औ औ औ। आदसा नोंथां दिनै जोंनिया समावबो जाबाय एसेआवनो दोनथ'नोसै दां औ औ औ दे दे नोंथां दे।
अ।